हेल' नोंथां।
अ नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां दोङो।
नोंथांजों आं मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायजागोन ना नोंथांं।
औ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
अ नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ बैसागु दानखौ माबोरै बारहोहरनाय जायो फंनैसो फोरमायनानै होदो बैसागुआव आइजोफोरा बा जोहोलावफोरा माबोरै गानै जोमै रंजानो ओंखारलाङो। मा मा आगजु लानानै बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां ओ बैसागु फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव गोदो खोनानो मोनबोदोंमोन आरो बैसागुखौ दान मोनसे फालियोमोन होनना नाथाय दानि सुबुंफोरा समनि आं आंखाल नालाय बेनिखायनो स्नि सान फालिनायखौ नुनोमोनबोदों आरो बैसागु साननि बैसागु साननि से सानखालि जोंना मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरो नैथि सानखा मानसिन बैसागु होनना फालियो आरो बे सेथि सान खालि जोङो मोसौनि बैसागुआव मोसौखौ थुखैनो थाखाय गिबियावनो हालदै ओ दिगिलि गुथि थाराय बायदिसिना। बुथुमना लाग्रोयो आरो गिबियावनो बेनि उनाव जोङो मोसौनियाव बे सारायनि हांगार। बेखौ बेखौ फोननो बेनि उनाव बेनि बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो दैमा बा हाखर जायहा ओ फुख्रि दङ फुख्रियावबो थुखैयो बेनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो दुब्लि फोथाराव लांनाय समाव। हाबजा बे हानानै लानाय हालदै ओ दिगिलि गुथि थाराय बेफोरखौ सारै सारै लाङो जोंनि गान जाया रोजाबनानै आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला मोसौनि गङाव थाव फुननाय जायो आरो गोदान फागा बावनाय जायो आरो मोसौनि गलियाव आलारि बाथि सावनानै बेनि उनाव ओ मोसौनि अनगायैबो जोङो न'खराव थानाय जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिसिनाफोरखौबो बे सानखालि ओ फालियो आरो आरो नैथि सान खालि जोंना मानसिनि बैसागुआव फुङाव दुगै लोबै आलारि बाथि सावनानै
आलारि बाथि सावनानै ओ गेदिरनिफ्राय मान बावनाय मान लानाय जायो आरो आरो बेनि उनाव थामथि सानखालिनिफ्राय जोङो बैसागु फालिथायखौ फालियो ओ आइजोफोरा दख'ना आर'नाइ ओ गोजा गसला आरो बायदिसिना आगजु जेरै खाम जथा सिफुं बायदिखौ लानानै जोङो गामियाव रंजायो गासैबो बोराय बुरै ओ गथ' गथाय ज' लोगो। गोनांनानै बेनि उनाव जोङो गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिफोरावबो ओ रंजाहैनायखौ नुनो मोनदों बेनि उनाव जोङो बैसागुखौ ओ स्नि सान फालिखांनायनि उनाव ओ जोब बि सानखालि गासैबो गामिनि लोगो ज' लोगो नांनानै मोनसे ओ फुजा होनाय जायो बेनि उनाव जोङो बैसागुखौ ओ बिदाय ओ होनो थाखाय गामियावनो रोजाबगिरि लाबोनानै रंजानाय। बेखौबो नुनो मोनो आरो उनदैफोरखौ जोङो ओ जौगाहोनो थाखाय बिसोरनि गोसोआव जोङो दुंखांनाय लाबोनो थाखाय जों बायदिसिना गेलेमु बा बाथ्रा दानथेलायनाय खनथाइ आवरायनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ लानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु। फोरबोखौ माबोरै फालियो।
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो होनबा बेफोरबायदिनो फालियो जेरै नोंसोरनि ओनसोलाव फालियो जेरै गोदोसो माने आबै आबौमोननि दिनावलायनो बैसागुखौलायनो। से दानखौनो बैसागु फोरबो होननानै माबानाय जायोमोनो फालिनाय जायोमोनो नाथाय दानि दा बायदिनि जुगाव बैसागुखौ स्नि दानखौल'सो माने गुबैयै बैसागु होननानै फालिनायखौ नुनो मोनो। दे आरो फालिनो मोनदों आरो नोंथां जेरै ओ गोदो गोदो आबै आबौ मोननि दिनाव दांसेखौ माबोरै फालियोमोन होनोब्ला ओ बेफोरबादि मुं होयोमोननो जेरै ओ मोसौनि बैसागु अमानि बैसागु गु सैमानि बैसागु बोरमानि बैसागु बिदिनो बायदिसिना मुं होनानै दाउ बोरमा अमा बेफोरबायदिनो बायदिसिना मुं होनानै बैसागु दानसेखौ ओ मोनसे मोनसे मुं होनानै दानसेखौनो खुङोमोन नो ओ माने ओ फालिलाङोमोननो नाथाय नैबे दा बायदिनि जुगाव बैसागुखौ गुबै स्नि सानखौ फालियो जेरै ओ। बैसागु दानसे खालारनि सानसे आगोलखौ मोसौनि बैसागु होननानै फालियो मोसौनि बैसागु माबादि खुंलाङो होनबा जोंनि न'आवनो फिसिजानाय मोसौ बोरमा जेरै मोसौखौनो गुबै मुं होदों जेरै मोसौखौ गुबै मुं होनानै बेनि उनाव मोसौजों लोगोसे बोरमाफोरखौबो खालामो। जेरै मोसौखौ जोङो बिखालि फुङावनो सिखारनानै ओ मोसौनियाव जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद सारो जेरै ओ फानथाव जों जानाय फान्थाव लाउ आरो हालदै थाराइ दिगिलि गुथि बेफोरबायदि बे माबा मुवाफोरजों माबा बेसादफोरजों जोङो सारनानै गोथार खालामो आरो ओ बेयाव जों मोसौखौ दिहुनो गलिनिफ्राय। दिहुननानै ओ नों न'आवनो थानाय हाखर फुख्रि बा नोंनि न'नि सेरजों थानाय ओ दैमा दैसाफोराव मोसौखौ एसे साफायै थुखैबाय आरो थुखैनानै ओ फोथाखो जि बोनो ओ। बे सारायनि बा ओ खान्थानि थौनि बेफोरनि हांगारखौ हल'नानै जानाय थाव गोथांजों एसे मिलायना लानानै बेखौ मोसौनियाव फ'था फोननाय जायो आरो फथाखौ माजों होनो होनोब्ला जोंनि औवा बिजलि बेखौ जोङो ससे ससे मोनथाम दानना लानानै आरुंजिजों मोननै ओ मोननै जायगायाव खानाय जायो बेखौ खानानै जोङो थालिरनि फसलायाव जों बे हांगारबा जानायथाव गोलायनाय फ'थाखौ लानानै मोसौनियाव फाननाय जायो बिनि उनाव मोसौखौ थुखैनानै फोथाराव होना फैनाय जायो आरो बे मोसौनि सानखौ बेफोरबायदिनो बारहोलाङो आरो‌। ओ मानसिनि बैसागुखौ माबोरै फालियो होनबा से खालारखौ जोंना बैसागु दाननि से खालारखौ मानसिनि बैसागु होननानै फालिनानै बारगहरो जेरै जोङो बे सानखालि ओ दुगैस्रां लोबस्रां जों गासैबो न'खरनि गोथार जानानै ओ उनदैया गेदेरखौ मान होयो गेदेरा उन्दैखौ मान होना जेनेबा बोर होयो बेफोरबायदिनो जेरै जों दा न'खरनि उनदैया जों गेदेरखौ खुलुमो ओ माबा मोनसे नोंनि आखाइयाव माबा मोनसे ओ नों होनो हानाय बा होनो। हायाबाबो नोंनि आथिं हान्थु खेरायनानै नों गुगुरुब खुलुमनो हानायानो नोंनि थाखाय मोनसे ओ मान बा मान बावनाय बा बोसोन होनाय बेफोरबायदि जोङो फालिलाङो आरो बेफोरबायदिनो मानसिनि बैसागुखौ। उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो गेदेरा उन्दैनो बोर होयो बेफोरबायदि खालामनानैनो न'खराव बारहोहरो आरो गामिनि बा ओनसोलनि आबै आबौ जायफोरा बैसोगोरा बेफोरखौबो जोङो खुलुमनो थाङो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागु दाननि से खालार। खौ बारहोहरो ओ बेनि उनाव जोङो से खालारनि ओ उनाव नै खालारनिफ्राय जों स्नि दानसिम से खालारनिफ्रायथ' जों स्नि दानसिम गुबै बैसागु होनना खुङो जेराव जों से दानखौथ' बारलांहरो बेफोरबायदिनो मानसिनि बैसागुखौ। बेनि उनाव नै दान नै खालारनिफ्राय जोङो मोसायो जेराव बैसागुखौ जोङो जोंनि रंजालि बैसागु होनना फालिनाय जायो नालाय बेयाव जोङो गासैबो ज' जानानै रंजायो बेयाव जोङो गामिनि गासैबो आदा बाजै आबौ आदा गथ' गथायाइ गासैबो ज' जानानै रंजायो आरो न'खर न'खर मागियोबो बेफोरबायदिनो रंजायो जेरै जोङो गोसो लांफायो रंज दानो जोङो खायसे दामग्रा जु बेफोर जाहैबाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो रंजानो थाङो आरो बे रंजानो थांनायाव जों आइजोफोरनि गुबै गाननाय बा लांगा दख'ना बेखौबो जों गोमो गाबनि गाननायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो गोदोनायाव लायो रेगे रेगां सानसेयाव खायो आर'नाइ फास्रा जायखौ जोङो जोंनि हाजो ज हाजोखौ मिथिंगाखौ नायनानै जों आगर एरनायखौ नुयो बेयाव थायो आर'नायइाव हाजो आगर बेखौ जों जानजियाव फानानै गोदोनायाव रेगे रेगां फास्रा लानानै गोमो गाबनि गावनो दानाय आइजों दानाय बेखौ गाननानै जोङो मोसानो बा रंजानो थांनायखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां।
औ नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा होमबा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।